औ खोना
औ ओ बिदिब्ला जों दिनैनि टफिक मागो दमासिनि सायावनो सावरायनोसै नोंथां।
औ नोंथां बिदिब्ला नोंथाङानो जागायग्रोदो।
औ जागोन नोंथां ओ मागो दमासि होननानै बु बुङोब्ला जोङो बरफोरनि एंगारहायै मोनसे फोरबो होननानै मिथिनाय जायो नङा बा नोंथां ओ दा मा गो मागो दमासिया बरफोरनि मोनसे एंगारनो हायै फोरबो बे बे मागो दमासिखौहाय बरफोरा बयबो गाजा गोमजायै फालिनायखौ जों नुनो मोनो आरो।
औ
दमासियावहाय ओरैनोथ माबोरै फालियो होनबा बेखौ मागनि से से खालार खालि ओरैनोथ गुबुन जाथिफोरा से खालार जायैनि सिगांनिफ्रायनो सानसे सिगांनिफ्रायनो फालियो जोंनि बरफोरा आरो मागनि मागनि से खालार खालि फालिनाय जायो आरोना ओइदिनखालि फुङावनो सिखारनानैहाय फुङावनो सिखारनानैहाय दुगैनानै मा होनो गय बिफां बारिनि बारिनि बिफां लाइफांफोराव जिगाबजों खायो आरो
औ औ नोंथां औ
जिगाबजों खानायनि मोनसे फोथायनाय दङ' बर' फोरा बेखौ लानानै बे फोथायनाया जाहैबाय ओ बे फोथायनाया जाहैबाय जाहाथे बिफांनि फिथाइफोरा मोजां थायो जाहाथे एम्फौ अरा बेबायदि बि बेबायदिखौ लानानै फोथायो आरो
औ औ नोंथां औ
उ
बिदिनो बे सानखालिनो फिथा लारु सिथाव बायदि बायदिसिना सावनानै जायो आरो ना फिथाखौ सोरबा सोरबा मा होनो फिथानि जेनेबा अनखौ माइब्राफोरखौ मा‌ होनो थावफोरनि अनफोरखौहाय सानसे सिगांनो बेलासियाव सौनानै दोननायखौ जों नुनो मोनो आरो ना
ओमफ्राय सोरबा सोरबा ओइदिनखालिनो फुङावनो दुगैस्रां लाोबस्रां बिदि सौनानै सावब्रबनानै जानायखौबो जों नुनो मोनो।
औ औ नोंथां
बबेथिंबा बबेथिंबा मानि जोंनि साइदआवबो बबेबा बबेबा गामियाव बेलागुर सावनायखौ नुनो मोनो आरो ना
औ औ नोंगौ
बेलागुर बेलागुर सावो दा जोंनियाव फ्राय खम जाबाय बेलागुर सावनाया थेवबो दस्रा जायगायावहाय जों सावनाय खौ खोनानो मोनो आरो बेलागुर सावदों मादों बिदि होननानै बेलागुर सावनायखौ खोनादोंमोन बिदिनो फिथा ला जानायानो दमासिनि मेन माबा होननानै बुंनांगोन जों बर'फोरा आबाद गाहायफोर नालाय आबाद मावनानै माइब्रा माइरं बेफोरबायदि मोननायफोरखौ खौ दमासियावहाय बिदि जायो आरो मागो मागो फोरबो होननानै फालिनाय जायो बेखौनो। नोंथांमोननिथिं दमासिखौहाय मागो दमासिखौ माबोरै फालियो?
जोंनिथिंबो नोंथां होननाय बायदिनो फालि यो जेराव‌ फुङाव सिखारनानै सिखारग्रोमोना दुगैस्रां लोबस्रां जोंनियावहाय सिगां माने गोबोरखि गोथां लानानै बाख्रिखौहाय लिरथेरग्रोयो आरोना माने जाहाथे माने सिगां निफ्रायनो लानानै दरखंनिफ्राय लानानै माने जेबो गुदुं थायालासिनो लेथथेलां माने समान ओर लिरलांनानै थब स्र' लेथ थेेनानै दोनो आरो जाहाथे माने ओरै होननाय दं माने बाख्रिनि माइया या माने फिथा लारु जानो थांनायाव माने फैफिननो रोङाबो खोमा बिदि सानो नानै आलासि जायनायाव फैफिननो रोङा होननाय फोथाय आरो जोंनियावहाय माने बिदि खानानै दोनोबा हले जेरावबो थांनो हाया माने जोंनि न'नि लोखिया माने माइआ बावनो थाबाय थागोन होननानै फोथायो आरो आरो बिदिनो औ बेनि उनावहाय फिफां लाइफांखौहाय जिगाबजों खानाय जायो आरो बेखौबो बेबायदि रोखोमैनो माने मालायनाव थांबा फैफिननो रोंनाय नङा माने गायनाय ना बै बोसोराव बिफां बा बेफोरबायदि साननानै खानाय जायो आरो आरो जोंनियाव माने बेखौ माने फुङावनो दाउमा दाउसा सिखारारियावनो माने खालामनांगौ जायो आरोना दाउसिन सिखारारिैनि सिगाङावनो बेबायदि बिनि उनावहाय बिदिनो नोंथां होननाय बायदिनो जोंनियावबो माइरंफोरखौहाय जेनेबा फिथा जानो थाखायथ' जेनेबा जोसाबाबो जायो थाखायो आरोना जाहाथे गुरै जायो बेनिफ्राय बेखौ बेखौहाय एइदिनखालिबो देयो खायसे खायसे बेलासियावबो देनानै दोनो आरोना जेब्ला बिदि लिरथेखाङो गोबोरखिखा थेखा खाङो लिरथेनानै बिफांफोरनि खौहाय जिगाबजों खाथेखाङो अब्ला फुं फुङावनो बे फिथाखौहाय संनाय जायो मान बानायनाय जायो सोरबा लारु लु खौबो बिदिनो सोमनानै दोननायखौ सोरबा थाब माने एवनाय जायो बेनिफ्राय बेखौहाय सिगां मोनग्रोनायखौ आरो ना गोथैफोरनो बावहरगोरो आरो जोंनिया माने फिथाबाबो लारुुबाबो सिथावबाबो मोनसे मोनसे नङाबा मोननै मोनन नानै ल ब ब बोखारनानै खोला हथिंहाय गाहरो आरो ना माने गोथ गोथांफोर फैदोंब्ला बेफोरखौ औ
नानै थांनायफोरनो ना नोंथां
गाहरनाय जायो आरो नोंथां बेनि उननिफ्रायसो बेखौ सिथा लारु एवनायखौ जानाय जायो बेनिफ्राय नोंथां होननाय बायदिनो जोंनियावबो माने जायगा लायै जायगा फिथा लारुखौहाय गुबुन गुबुन मुंबो फोरमायो सोरबा सोरबा फिथाखौहाय एनथाबबो होनो खोमा माने खायसे खायसे आलदा आलदा मुंबो बुङो आरो बे रोखोमैनो जानाय लोंनाया मानि ओइदिनखालिनिफ्रायनो बयबो देयो बयबो जायो आरोना ओमफफ्राय न'आव जाखांनाय लोगो लोगो गुबुननि न'आव यावबो जाहैनायखौ
जायो औ ज' ज' जाय लायनाय
ज' ज' जाहैलायनायखौ नुनो मोनो आरो आरो मोसौफोरनोबो माने दौबायदिख माने मोसौनोबो दौनाय जायो आरो आरोना नोंसोर मावनायखौहाय नोंसोरबो जादो होननानै बोखानानै बिसनोबो
नोंगौ ओंखामनि थानानै बिसोरबो औ एवनाय जायो मानो होनोब्ला दैज्लां बोथोराव मोसौ
नालाय बेनि थाखायनो माने नोंसोरनि मावनायखौ नोंसोरबो मोनजागोन होननानै होनाय जायो दा नोंथांमोननियाव माबाफोर थाबोबावदों नामा
थाबोनाय बायदियानो नोंथां औ ओ बर'फोरनियाव मोनसे फोथायनाय दङना जे फिथा लावदुम जायोब्ला मोसौनियाव दुमाल' जायो होनो दमासियाव औ बेखौहाय बुंनो बावलांदोंमोन नोंथां औ
औ औ औ जोंनियावबो बिदिनो
बेनो दं औ गोदो गोदायहाय बर'फोरा दमासि खालि आरोना मागो द दमासिखालि फिथा जायामोन आरो फिथा लावदुमखौ जायामोन आरो बिदिनो फोथा मा होनो फोथायनाय दंमोन बरफोरनियाव मोनसे फिथा लाव दुमजायोबा मोसौनियाव दमालु जायो होननानै ओंखायनो फिथा लावदुमखौ जानाय जायामोन दमासिखालि नाथाय आथिखालावथ बे बेफोर गाससिखौबो जानायखौनो फ्राय नुनो मोनसै फिथा लावदोंबाबो दमासि माने दमासिबाबो फिथा लावदुमखौबो जायो बिदिनो लारु सिथाव बिदि गासिबो
औ
गुबुन गुबुन रोखोमनि नारेंखल बायदिसिना होलायनानै लादु खालामलायनानै जानाय बेखौ नुनो मोनसै आरोना दा दानि जुगाव गोदोबा आरो खालि सिथाव लारु बेफोरबायदिखौलसो नुनो मोनोमोन ना
औ
दा आरो मुगायानो सोलायबाय नालाय नोंथां माथो होनबावनो ना
औ नोंथां
गोदोनि जों दानि जों गोबां सोलायबोबाय दानि जुगाथ आरो बिगियाननि जुग दसेनो ओ गोदोना उवालाव ज ज बिदिनो नखरनि मानसिफोरा सौनानै जायोमोन अन फिथाफोरखौ
दाना आरो नोङो बिगियाननि गोहोम गोग्लैनाय लोगो लोगो ग्राइन्डार सफैबायनो ग्राइडाराव देनानै जाबाय थाब जानाय बायदि टाइमनिबो आंखाल जाबाय नालाय दा
औ
बेबायदि जुगानो सोलायबाय नालाय आरो माथो होनबावनो
औ नोंथां बिदिनो जोंयावबो बिदिनो नाथायबा आं बुंनो लुुबैयो आरोना माने फ्रायानो जायो माने फिथा बायदिसिखौ फिथा ओमफ्राय लारु ओमफ्राय सिथाव माने मेसिनाव देनाया जायो खिन्थु दाबल खामानि जायो आरोना फिथानि खामानियावहाय बो अनखौ माने देना लाबोबाबो बे दैजों आरो नानानै माने गुन्द्रा खालामफिनांगौ जायो न बा आथाया खम जायो औ आरो लारुआबो बिदिनो ओमफ्राय एनथाब माने सिथावाबो बिदिनो दैनि माने थाव गैयालाबानो संनाय सिथावाबबो बिदिनो मान मेसिनजोंहाय मान संना लानाया माने आथाया खम जायो आरोना आमफ्राय जेब्ला बेखौहाय जों सावनानै जानो नागिरो अब्ला बै माइब्रानि नङा जुनु जोसा माइरं माइरंफोर ना मानि खम जायो आरोना बिनि थाखाय मानि म महर महर होनो हाया जायो आरोना जेरै लारू फिथानि महरखौ मानि होनो हाया जायो दा बेसि जों सनानै जायोब्ला म मोजांसिन जायो आरो दा खिन्थु टाइमनि आंखालाव समनि आंखालाव बांसिनानो मेचिनजों देनायखौ नुनो मोनसै
संङो औ
औ नोंथां औ
आं आंनि बेलायावबो बेखौनो बुंनो सानो आंनि बेलायाव आनो जे उवाल गायहेनाव देनायानो साब- सिन मानोना जोंनि बेनो दोरोङारि जेनेबा हारिनि नेरसोन जाबाय नालाय
औ औ नोंथांनियाव फिथाखौ बोरै सङो नोंथाङा फोरमायना होदो नामा एसे
औ फिथाखौथ' बिदिनो उवालाव देगोरनानै अनखौ उम सानसे सिगां सोमगोरनानै देनानै लानानै माबायो आरो बिदि बिदिनो सावो गाहारायाव बा गहारायाव औ गहारायाव दै फुदुंगोरनानै अनखौ नानानै लागोरनानै बेखौ औ बेनि सायावहाय खुरैफोराव लानानै ओ सिबिं सिनि बेखौ लगायनानै होनानै बिदि
औ औ औ
दसे सावबानो मोनो नालाय माने दै दैखौ दैखौ गोदौबानो फिथाया मोनो औ फिथाया मोनो।
औ औ
बिदिब्ला दिनैनि थपिकखौ एसेयावनो दोनथनिसै नोंथां
औ दे नोंथां औ
औ